हेलौ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ सानजौफु समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय
औ नोंथां औ आंबो नोंथांनो बे सानजौफु समनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनोबो जासिहग्रोनाय जाबाय
आसा खालामो नोंथांनि देहाया जेब्लाबो गोगोयैनो दङ आरो
औ औ साबायखर आंबो आसा खालामो नोंथांनि देहाआ गोग्गो आरो मोजांयै थाबाय थाथों
औ बोथोरा जोबोर गरम ओंखायनो सम सम दै लोंबाय था जाहाथे औ देहाया ए से थाजिम मोनो नोंथांजों आंङो फंनैसो खोथा सावरायलायनो होननानैहाय ओ कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां औ
ओ नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे सम होगोन ना?
औ हागोन थारैनो नोंथां
औ औ औ अब्ला आङो मोननैसो आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायलायनो होननानै सानदों।
औ नोंथां ओ फोरमायदो नोंथाङा मानि सायाव औ
जों निजा नखर सलायनो एबा जिउ खुंनायाव दाउ अमा बिदिनो मोसौ बोरमा बेबायदि हाखराव ना फिसिनाय हांसो बायदि सिना फिसिनाय बेदिनो जोङो गावनि जिउखौ माबायदि खुंनो हायो बेनि जा फालांगि खालामनानै एबा बेफोरखौ फिसिनानैहाय
औ औ औ नोंथां औ औ नोंथां ओ दा जोंहा ओ बे थांना थानायनि जा सम बा थांना थानाय जा जिउवाव
औ
दाउ अमा बोरमा ना बेफोरखौ जों फिसिनानै माबायदि रायजो खुंनो हायो होननानै बुङोब्ला बा माबायदियै मुलाम्फा बा माबायदियै जोङो रां आरजिनो हानायनि
औ।
बुङोब्ला जोंहा गोबां दं।
औ औ।
जोंहा बे दाउ अमा बोरमा जोंहा फिसिनानै।
औ।
जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो।
औ औ।
जेरै जोंहा नखराव दिनै अमा फिसिनानै।
औ।
जों अमाखौ जोङो मासे मानै फिसिनानैब्लाबो। जोङो मा होनो बिख बेखौ बे अमानि फ्राय जों मुलाम्फा लानो हायो
औ औ।
बा नोङो मासे नङा मानै नङा माथाम ओरै मोनसे ओ हिउस ओं अमा लानानै जोङो
बे अमानि जोङो मा खुलिनो हायो फार्म खुलिनो हायो। हायो। नङा होमब्ला। बे फार्म खुलिनानै जों अमाखौ फेदेरनानै जोङो। अमा फिसा खालामनो हायो। उमाद बिमा खालामनो हायो
औ
हो बायदिसिना जोङो मा खालामनो हायो अमानि फार्मिं खालामनानै जोङो रां आरजिनो हायो।
औ औ
आरोबाव जोंहा ना होननानै बुङोब्ला जोङो नाख खौ जोङो ओम गिदिर गिदिर हाखर बा एसे गोदोर नङाब्लाबो फिसायैब्लाबो जोङो मा---हाखराव जोङो बे नाखौ फिसिनानै
औ।
नानिफ्राय जोङो फुवान बानायनो हायो।
औ औ।
खौ जों फाननानै मा होनो बेखौ जोङो। गोबां मुलाम्फा मोननो हायो‌।
औ औ।
आरो जोंहा दावखौबो जोङो बे फिसिनानै जोङो मा खालामनो हायो। जों फार्म खालामनो हायो दाउनि।
औ।
जेनबा न'आव एसे एनै फिसिनानै जोङो मा होनो बेखौ जोङो फाथ फाननानै जों बे फाननाय रांजों जोङो गोबां बायदिसिना मुलाम्फा मोननाय रांजों जों बायसिना जो खामानियाव जों बाहायनो हायो बा नोङो ओ बे फिसिनायजो जों फाननानैबो गावबो जोङो न' खराव जोङो राननानै बेखौ जों जालायनो हायो आरो दे जेरै नों दिनैहाय न'आव जोङो जेबो मैगं गैया जों दाउ मासे जोंङो जानो हायो दिनैहाय गाबोनहाय जोंहा जानो थाखाय जेबो मैगं गैया जोङो हाखरनिफ्राय जोङो ना बोखांनानै जोङो मा बे नाखौ जोङो जानो
औ औ
दा जोंहा न'खराव दिनैहाय फैसा थाइसेबो गैया। बा न'खराव जोंहा न' खराव नङा बे आंनि आखाइायाव जेबो आंहा फैसा थाइसेबो गैया। जों बे बोरमा खौ जोङो फाननानै जों गाबोन बे फैसाखौ मोननो हायो। बे फैसाजो जोङो गोबां माने मा जोङो। जिनिस बायनो हायो औ नांगौ खामानियाव जोङो। बाहायनो हायो ओ जेरै जोङो दिनै ओ थांलाय फैलाय हान्थिनो थाखाय जोंहा साइकेल बायनो हायो जोङो। गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जोङो बाइक बायनो हायो।
औ औ।
आरोबाव बेनिख्रुइ नोङो जुदि मोजांसिन ओ सान्दुं अखा बारनिफ्राय जोङो बासिनो थाखाय जोङो मा लानो हायो? बेफोर फैसाजोंनो जोङो ओ कार लानो हायो।
औ औ।
बेफोरबायदिनो जोंङो नांगौ बायदि जोंनो गाननाय जोमनाय लानो हायो। बे रां जोंनो जोङो बायदिसिना गोजान जायगा जों नायनो हायो।
औ औ।
बेफोरबायदिनो आरो। जे दाउ अमा बोरमाब फिनायजों जोङो मुलाम्फाल नङा जोंनि गावनि नांगौबायदि जोंङो ओ जिनिस बो जिरादखौ जोंङो बे ओ रांज जों जोंङो मा होनो बेखौ सुफुंनानै लानो ह हायो आरो।
अ अ नोथां।
दा नों थांङा ओ बे दाउ अमा बोर मा फिनानै फिनायनि बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो?
ओ। दा नैबे जा आयदानि सायाव जों सावरायलायगासिनो दङ।
औ।
बेवहाय नोंथाङा बुंबाय जे माबायदिहाय जोंङो दाउ अमा बिदिनो बोरमा ना फिसिनानैहाय माबायदि जोंङो गावनि नांगौ खौ सुफुंनो हायो नांगौ समाव जोंङो बेखौ
औ औ
आरो माब्लाबा समाव जोंङो जेब्ला गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बैफोर मा होना बुंगोन संनानैहाय दाउ खौ बेदर हिसाबै मालाबा समाव बोरमाखौबो बेदर हिसाबै संनानैहाय जोंङो मा गावनि उदै बे खौ सुफुंनो हायो आरो मालाबा समाव मा जोंहा जेनेबा आलासिफोर फैयोब्लाबो जों बैफोर न'आव फिसिनाय दाउ बिदिनो हांसोफोरखौबो नाफोरखौबो जों मा जोंङो बे आलासि फोरनो बेफोरखौनो जा होनो हायो आरोखि
औ औ औ
बे बेलायाव आंङो दा बोरमा दाउ हांसो आरो मोसौ बायदिसिना फिसिनायाव आं बेखौ बुंनो सानो जे जोंहा बेफोरखौ फाननायनि अनगायैबो आरो जों मा दाउ हांसो आरो बेफोरनि आरिनिफ्राय जों मा मोननो हायो दावदै मोननो हायो जायखि औ बिदै दाउनि बिदै बेफोर दाउनि बिदैखौबो जोङो एवनानैहाय जानो हायो
औ
आरो बेफोरखौ जोङो बिदैफोरखौ फाननानैहाय रांबो आरजिनो हायो आरो जोङो जुदि बेफोरखौ बिदैखौ जायालाबसिनो फानाबालासिनो जों लाखिनानैहाय दाउ हांसोखौ जुदि गनो होनानैहाय जोंनो मा फिसा बानायनानैहाय जोङो बिसोरनि जा फोलेरखौ बांहोनो हायो आरोखि
औ औ
औ अब्ला जोंहा बेबायदिनो जोङो फोलेरबो बांहोबनो हायो अमानि बेलायावबो बि बिदिनो जोङो अमाखौ जोङो बिमा बानायनानैहाय फाननोबो हायो नङाब्ला जोङो आरोबाव दसे बिदिनो गोबाव नेनानैहाय जों फिसा बानायनानैहाय फिसा-फिसाफोरखौबो फाननो हायो बिदिनो जोंहा गोबां रां खामायनो हायो आरो मोसौनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला जोंहा मा जायो मोसौ होननानै बुङोब्ला मोसौ फिसिनायाव जोंहा जोबोद ओ माखासे मुलाम्फा एबा बिदिनो खामानियाव हेफाजाब होनायखौ नुयो।
औ औ औ
मोसौ गाय होननानै बुङोब्ला जों बेनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो बे गाइखेर बे गाइखेरा जोंखौ मा होनना बुङो लोंनायावबो मदद होयो। जोंहा साहा फुदुंनायनिफ्राय लानानै ओ गाइखेरनिफ्रायनो जोङो गाइखेर मा होनना बुंगोन माखासे मानि जों गाइखेर मिखिर बानायो जोंहा बिदिनो मा होनना बुङो घिउ बानायो। आरोहाय बि बिदिनो माखन बे गाइखेरनिफ्राय जोङो गोबां माखासे मानि बिदि मोननो हायो आरो।
औ औ औ औ
ओ जा गुबै माबा बेनो जाहैबाय मोसौ। नाथाय जोङो बेबायदि होननानै हाय मोसौ दाउ अमानिफ्राय जोङो रां आरजिनो हायो बिदि ओ हेफाजाब मोनो होननानै जों बेफोरखौ फिसिनानैल दोनबा जाया बेखौ मा जोङो नांगौ समाव बिसोरनोबो जोङो आदार होनो हानांगोन आरो बै जिब जुनारखौ जोङो फिसायखौ जोङो फिसियो न'आव बेफोर खौ जों मा जथोन लाबाय थानांगोन
औ
औ नांगौ समाव आदार होनांगोन मालाबा समाव जोङो बेराम आजारफोर जायोबा बेफोरखौबो जोथोन लानानै हाय ओ मुलि बायदिसिनाखौ होनानैहाय जोङो मोजाङै जोथोन लानांगोन आरो
औ औ
औ अब्ला नोंथाङाथ मोनथिखाबाय जोंहा दाउ अमा बिदिनो मोसौ बोरमा फिसिनानैहाय जोङो जोंनि जिउखौ माबायदि खुंनो हायो लोगोसेनो बेफोरो जोंखौ माबायदि हेफाजाब होयो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ
आरो जोंहा मोनसे ओ आयदा एबा सावरायनानै थालांबावदों जे मोसौनि बेलायाव। मोसौ जोंहा गाइनिफ्रायथ गाइखेर मोनबाय नाथाय मोसौ हालुवा बेखौ जोङो मा हालेवनायाव जोङो बेखौ बाहायनो हायो औ मोसौ हालुवाया जोंखौ हालेवनायाव मदद होयो माइ नानाय बिदिनो मार नानाय होननानै बुङो जों जोंहा औ बे बेफोरावबो जोंखौ मोसौआनो हेफाजाब होयो आरो माबेबा समाव जोंखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माखासे बिदिनो मा मुवा बेसाद रोगानायावबो जोंखौ बायदि थेला गारि जों बे मोसौखौ खानानैहाय मोसौ गारिनि गेजेरजों जोङो मा मुवा बेसादखौ जों रोगानो हायो आरो अब्ला थारैनो बेफोरो जोबोद जोंनि थाखाय हेफाजाब होथाव आरो गोनां आरो। औ नोंथां
साबायखर थाबाय जोंहा जिब जुनार फिसिनाय जिब जुनार फिसिनानै जों माबायदि रां आरजि मुलाम्फा मोननो हायो
औ औ
बे खोथाखौ रायलायनानै नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दिनै आं मिथियैखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होबाय बिनि थाखायनो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिसोरनो आरो दा इयुनाव बे साबसिन मोजां मोजां टपिक लानानै जोंङो सावरायबावगोन।
ओ नोंथां औ
गोजोनथों नोंथां।
ओ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखरखौ आं बावहरबाय नोंथांङा गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दान्दिसे समब्लाबो होनानैहाय सावरायलायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों।